हेलौ औ औ खोनादों दे बुंलाय खोनादों खोनादों।
औ ओ नोंथांखौ फिन खेबसे लोगो मोनफिननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय। औ दा जोङो ओ दैज्लां दैज्लां बोथ थोरनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावराय जागोन दे औ।
ओ दा जों दैज्लां बोथोर होनब्लाथाय दैज्लां बोथ जोङो ओ मा मानि आबाद मावनाय जायो बेखौ आं बुंनो सै दैज्लां बोथोराव जोङो ओ गिबियावनो गुबैया जादों जों माइ आबाद मावनाय जायो।
औ।
माइ आबाद नि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव ओ गोबां मैगं थाइंनिबो आब बाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जा मैगं थाइगंफोरनि गेजेराव जोङो ओ जोगोनार ओ लेस्रा जिंखा ओ बेनिफ्राय ओ ओ केरेला ओम बायदि ओ मैगंफोरखौ जोङो आबाद मावनाय खौ नुनो मोनो आरो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय बेफोर मैगंफोरखौ बांसिनै मोननो थाङो। बेबायदिनो औ दै ज्लां बोथोरावहाय ओ जोङो आबाद मावनायनि अन गायबो जोङो बोथोरनि एसे ओ जेनेबा अखा अखाया बांद्राय हानायनि जाउनाव जों दैज्लां बोथोर बोथोराव दैबाना जानायखौबो नुनो मोनो।
औ।
दैज्लां बोथोरावहाय जोङो दा आङो आबाद मावनायनि सायाव बुंलांसै नोंथां ओ दै ज्लां बोथोराव जोङो औ ओ बांसिनैनो गोबां स सुबङानो जोंनि गामियारि बे ओनसोलाव माइ आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो। ओ जाय माइ आबादावनो माइ आबादानो जोंनि गामियारि सुबुंफोरनि थांना थानायनि मोनसे ओ गुबै ओ राहा। जाय गासैबो जों गामियारि सुबुङानो माइ आबादखौ मावो। बेबायदिनो माइ आबादखौ जोङो माबादि मावो होनबाथाय जों ओ माइ माइ गुबैखौ मा मा जायखौ बिथान माइ बि धान होननाय जायो बे खौ जोङो ओ गोद ओम ओ बे थां नाय ओ बोसोरावहाय मावनाय ओ गुबै माइफोरखौ लाखिनानै दोननाय जायो बा ओ ओ बेबायदिनो बायनानै लाबनाय जायो माइ जेरैखौ बायनानै लाबनानै बेखौ जोङो न'वाव लाबनानै ओ फाथोनि बस्था फोरावहाय सोनानै ओ बे माइखौ सोनानै जोङो ओ गाजा बेरहोनो थाखाय हा रफोराव ओ मोजाङै खा थेनानै सोमना दोननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो हरनैफोर हरनैनि थाखाय सोमना दोनो उनाव बेखौ जोङो बोखाङो बोखांनानै जेब्ला बे माइआ गाजा ओंखारगोन अब्ला जोङो ओ बेखौ ओ बेबायदिनो ओ दिहुनना लायो दिहुनन्ना लानानै बेबायदिनो खादाफोराव दिहुननानै बेखौ जोङो सिबफ्रुयो जाय गथा गथा हायो बेयो गावजों गाव सिथाबनानै थायोमोन थायो नालाय बेखौ बो जोङो आलादा खामनानै लानाय जायो उनावहाय जोङो ओ जाय ओ माइ गायनो थाखाय जों गिबियावनो मा खोथिया फोनाया गोनां थार नङासै नोंथां औ बे खोथिया फोनो थाखायनो बे माइखौ जोङो बेबायदि गाजा बेरहोना लायो आरो बे जाय ओ जाय हायावहाय बे खोथियाखौ फोगोन बे माइखौ सारगोन बे हाखौ जों मोजाङैनो हाल एवनानै ओ फोमोननानै लानाय जायो दा बे हालखौ माजों एवो होनबाथाय गोथोथ' जोङो हालखौ मोसौजोंनो एवनाय नुनो मोनोन हाल एवनायाव मोसौखौनो बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो मोसौजों हालनायखौ नुनो मोननाया जोबोर खमसै दाना आथिखालनि सुबुंफोरा ट्रेक्टरफोरजोंनो हाखौ एवो हालखौ एवनानै बे ओ दे बे ट्रेक्टरजों हाल एवनानै हाखौ जोङो मोजाङै ओ हाब्रु खालामनानै फोमोननानै लानाय जायो ओ उनावहाय बे माइ बिदान लांनायखौ गारना होयो बे हायावहाय जों सारनानै होयो अरनानै बियो बेबायदिनो स्नि स्नि स्नि दाइन सानसिमालासेै बियो ओ बेयाव जोङो गारना दोननानै बियो बिफां जायो जाय गाजा बेरनानै बियो खोथियानि महर लायो खोथिया रज'बोयो अब्ला जों बे खोथिया रज'नायखौ ओ राहोनो होयो जेनेबा एसे फुजानाय बादियै बेखौ एसे गोजौ जानायसिम दोनो दोननानै उनावहाय जोङो बेखौ फुयो फुनानै ओ जेरावहाय माइ गायगोन बे हाखौथ' जों फोमोनना लानाया गोनांथार नोङासै नोंथां ओ ओ बे हाखौबो जोङो बेबायदिनो ट्रेक्टरफोरजोंनो फोमोननानै लायो हाब्रु खालामनानै लायो जाहाथे बे माइखौ गायोब्ला बिनि रोदाया ओ थाबनो अरनो हायो बे गुरै हायावहाय बेबायदिनो माइखौ गायो जोङो गायनानै ओ बे फोमोननानै लानाय हायाव बे खोथियाखौ मुथि ओ खानानै आखा खानानै लाङो लांनानै जों माइखौ ओ गायनाय जायो बेबादिनो बे माइ गायनाय हायावहाय ओ जोङो बेबादिनो गोबां रासायनारि हासार बाहायनायखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनसै। नाथाय रासायनारि हासार हासार बाहायनाया ओ जोंनि हाखौ गुबुंले खालामनाय ओ खालामो। हायोब्ला जोङो अरगेनिक हासार बाहायनानै आबादखौ मावनो नाजानांगौ आबादारिनि थाखाय बे मोनसे ओ माने ओ जेनेबा ओ न-नटिस जेनेबा मोनसे मिथिनांगौ खोथा अरगे रासायनारि हासार बाहायनायनिसाय अर्गेनिक हासार जेनेबा जों गोग्गो न'आवनो बानायनाय गोबोरखि हासार बेफोरखौ बाहायनानै जुदि जों आबादखौ मावनो हायोबा जोंनि ओ आबादाबो मोजां जागोन आरो बेनि लोगोसे जोंनि देहायाबो ओ जेबो माने खुथि ओम ओ जानायखौ जोङो मोना जों माने एसे ओ गोग्गो बे मा जेनेबा आदारखौ मोनजानो हागोन जाय माइ बेवहाय जों रासायनारि हासार बाहायनाय नुनो मोनो बेबायदिनो फिथाइ थायनायावबो जोङो एम्फौ बायोबाथाय ओ बेबायदिनो एम्फौनि ओ मुलिफोर होनाय जायो नाथाय बेफोरखौ होआलासिनो ओरैनो जेनेबा ओ नेसारेलि सोखानो नाजानाया गाहाम आरो बेबायदिनो मावनाय जायो माइ आबादखौ आरो माइआ जे ब्ला ओ बेबायदिनो ओ देरो गोजौ जाबोयो जानानै बियो माइआ ओंखारो आरो माइखौ जोङो आघोन काति मासाव हानायखौ जों नुनो मोनो मोनो होमबाना जों बे समावहाय माइखौ हायो। हानानै न'आव लाबोयो लाबोनानै बेखौ जोङो मारा हैयो बे माइखौहाय दांग्रि खाना लाबोनाय जायो नालाय बेखौ लाबोनानै जोङो मारा होयो होनानै बे माइखौहाय जोङो ओ बाख्रिफोराव दोनथुमो दोनथुमनानै उनाव जोङो जेब्ला बेखौ अ जानो थाखाय बाहाय माबायदि जों बेखौ जानाय महराव लांगोन जेनेबा बे माइखौहाय जोङो मिलफ्राव खथिथलाामलफ्राव लोमस्रिनानै सान'आव साननै सानथामसो लामसनानै जेब्ला रानो जों बेफोरखौ सौवो माइखौ सौहैनानै माइरं खोनानै लाबाय जायो आरो बेबायदिनो जों माइरंनिफ्राय आरो ओंखाम मोननो हालायबाय बे ओंखामखौ जोङो जानाय जायो आरो बेबायदिनो माइ आबाद मावनाया जों अ आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे जेनेबा रांखान्थियावबो जौगासार होयो आरो बे ओनसोलाव थानाय मानसिफोरा जों गामियारि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा जुदि आबाद मावाला बिसोरखज मोनोन बेबायदि नोंसिजां बेबायदि आबादारिफोरा जोंनि थांना थानाय मोनसे अ जेनेबा मोनसे बाहागो आबादारि गैयाबा जों सुबुं माहारिया थांनानै थानाय नङा मानोना गासैबो जुदि सखारि साख्रि मावजोबोबा आबाद मावाबा जों माखौ जानो बेबायदिनो आबाद आबादा गोनांथार जोंनि दैज्लां बोथोरावहाय बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथाङा माबाफो फोर बुंनो सानगोन नामा दैज्लां बोथोराव मावजानाय आबादफोरनि बागै
अ नोंथां आं बेखौनो अ सोंनो सानदों जे दा नैबे समावथ' बांसिनानो माइ आबादखौ मावो नङा होनोमबा नोथां जानो हागोन नोंसोर थिंबो माने नोंथांमोननिथिंबो बेखौनो बांसिनै अ आबादखौ मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ होनोबा माइ आबाद होनोबा मा मा माइखौ ओरैनो गायनाय जायो बा माइब्रा जोसा बा बिदिहाय मा मा माइखौ गायनाय जायो
औ जोंनिथिंहाय बिदिनो रन्जना होनो रनजि- जित बिदिनो मासुरि माइ बेबायदिनो बेफोर माइखौ गायनाय नु माइ गायनायाबो गो- दोहाय माने बेबाद- दि माइब्रा जोसा बेफोरखौ बांसिन गायनो जायोमोन नाथाय दा बिगियानारि मुगा नालाय माइ खौ एस दि बेबायदिनो गोदान ओंखारनाय माइ बिदानफोर खौ जोंनि ओनसोलाव गायनायखौ जों नुनो मोनो।
अ बिदि नै ओ दैज्लां दै ज्लां बोथोराव नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माने माइखो खेबसेल' गायोना खेबनै गायो? माने गोदोथ' जोङो नुबोयोमोन दाबो जोंनि ओनसोलाव खायसे खायनैया गाय गायो आरो न'खरसे न'खरनै माने ओ खरमा माइ होननाय दोङोमोन आरो बे खरमा माइ होननाय दाबो दोङो बेखो तारमाने बैसागुनि दै गोलैजेनबानो माने बेखौ बैसागुनि उनावबो गायनाय जायोमोन आरो बे खरमा माइ खौ बेखौ गायखांनायनि उनाव दा नै दा बायदि समाव हायो आरो। हानानै इनिफ्राय फि आरो खेबसेबाव बे फोथारावनो ओ हालेवफिननानै थारमाने गोदानै आरो माइ गायफिननाय जायो। दा जेरै जोंनिथिं जोंनि ओन सोलाव रन्जित ओरै बिहारि ओरै गायो आरो नोंथांमोननिथिं बिदि खालामनाय जायोना जाया।
ओ जोंनिथिंहाय बेबायदिनो ओ दैज्लां बोथोर जेनेबा बैसागु बायखांनानै माइखौ गायनाय जायो। ओ नाथाय बेबायदि खेबनै बे बायदि गायनाय आं नुवाखै आरो जोंनि ओनसोलावहाय। बेबायदिनो गासिबो एखे समावनो माइखौ गायो। बेबायदिनो आरो मेसें बो थोरावबो ओ खायफाहा दंग' दंलाफोरनि फाय दै लाबोनानै ओ मावनाय जायो मा
औ औ।
औ।
बिदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दा उम मेसेङाव मेसें बोथोरावबो माने एरि माइ होननाय दोङो नालाय एरि माइ होननायखो गायनाय जायो जेने बा जाय जायगायाव दै सोनो हानाय सुबिदा थायो बा जाय जायगायाव थारमाने उम सलारजों मोनसे दै बहरनो हानाय सुबिदा खालामना होयो नालाय। बेहाय दै जगायनो हानाय जायगायावहाय माने बे माइखौ इरि माइखौ गायनाय जायो आ रो नोंथांमोनसिमबो गायो नामा बिदि?
थिं बारा गायनाय नुनो मोना नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां समनि आंखालाव जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सै
औ औ नों दे दे।